औ नोंथां औ आ खुलुमबाय ओ गोजोन फुंबिलि समनि गाहाम हामलायनाय जासि अग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो
ओ दा जोङो मोनसे ओ गोनां आयदा लानानै नोंथांजों ओ सावरायनो होननानै फैनाय जादों सावरायजागोन दा नों
औ औ औ
ओ दा जोंहा सावरायनो लानाय बे आयदाया जाहैबाय जोंहा बर'नि हारिमु नङा मुं नोंथां ओ बर'नि हारिमु खौनो एसे जों गुसुङै सावरायलायनोसै ओ जोंहा ओ हारिमु मोनसे थांनानै थानो थाखायथ' जोंहा ओ हारिमुनि ओ राव धोरोम आसार खान्थि ओ गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय ओ दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बायदिफोरा ओ गोनांथार जानानै फैयो नङा होमबा मोनसे आरिमुआव औ दा बेबायदिनो ओ हारिमु मोनसेखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोंनो बेफोर खौ गासैखौबो गोनांथि जायो। नङा होमबा नोंथां औ औ दा जोंहा ओ हारिमु होनोब्ला जोंहा बर' हारियाबो हारिमु दङ नङा होमबा नोंथां? ओ जेरै जेरै बैसागुनि ओ ओ जेरै बैसागु मोसानाय जों हा बर'नि ओ खेराइ मोसानाय बागुरुम्बा मो सानाय ओ बायदिसिना जानाय लोंनाय दामनाय देनाय दानाय लुनाय जिब जुनार फिसिनाय बायदिफोराबो मोनसे हारिमुनि मोनफा मोनफा बाहागो नङा होमबा। ओ दा हारिमु मोनसे जों बेफोरो एंगारलायनो हायो मोनसे गोनांथार बाहागो दा जोंहा राव आरो थुनलाइ याबो मोनसे गोनांथार बाहागो हारिमुनि दा रावा मोनसे हारिनि सि नायथि जेरैहाय जोंहा बर' राव नङा होमबा जोंनि बर' हारिमुआव बर' रावा औ औ दा बेबादिनो जोंहा हारिमु मोनसे जोनोम जानोब्लाथ' जोंहा ओ रावा गोनांथार जाग्रोयो सिगाङावनो रावखौ नांग्रोगौ बेनिखायनो ओ जोंहा बर' रावा गोनांथार बेखौ जेब्लाबो जों फोथांना लाखिनांगोन नङा होमबा बेनि उनाव गाहाय दङ जोंहा ओ गाननाय जोमनायनि बिथिङाव बुङोब्ला जोंहा मोनसे हारिमुखौ समाय ना खालामनो थाखाय एबा समायनायै लाखिनोब्ला जोंहा ओ गाननाय जोमनाया गोनांथिथार नङा होमबा जेरै जोंनि ओ बर' आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो ओ गावनि न'आवनो जेरैहाय ओ दख'ना ओ आर'नाइ गामसा बायदि बायदि समायना रमायना ओ आगर एबफबनानै बिथांमोना ओ गाननायजों लोगोसे ओ बिथांमोना बेफार फालांगि खालामनानैबो गोबां ओ बे ओ न'खर सुंथाबोगासिनो दङ नङा होमबा बे बेफोरबो मोनफा मोनफा बर' हारिमुनि ओ बाहागो दा जोंहा ओ जानाय लोंनायनि बिथिङाव बुङोब्ला जोंनि बर' हारिमुआव गोबां रोखोमनि जों जानाय लोंनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा ओ दा बेनि रोखोमैनो जों मख'नो हायो जोंनि बर' हारिमुआव जानाय लोंनाय होनोब्ला जेरै बेहाय जोंनि बर'नि अनला ओंख्रि ओ बर'नि खारदै ओंख्रि नारजि ओंख्रि ओ साम' ओंख्रि लाथाय एम फौ खांख्राइ खांख्राइ ना खुसिया ओ गांजेमा एंखावरि ओमफ्राय नाफाम बायदि ओंख्रिफोरा जोंहा औ बायदि ओंख्रिफोरा जोंनि बर' हारिमुनि नेरसोन नंगौना नोंथां औ औ नेर्सोन एबा बाहागो बर' हारिमुनि दा थिग बे रोखोमैनो ओ जों बर' हारिमुवआव बायदि रोखोमनि जानाय लोंनाय नुनो मोनबावो नङा होमबा ओ ओ दा जोंहा बेनि अनगायैबो बर' हारिमुआव दानाय लुनायनि बिथिङाव दों। बुंनो थाङोब्ला जोंहा दानाय-लुनाया जेरै एसे सिगाङावनो बुंलांखाबाय आं ओ गाननाय-जोमनायनि आरो दानाय लुनाय औ दा जोंहा गाननाय-जोमनाय होनोब्ला जोंनि बर' हारिमुआव जों जोङो गावबा गाव गानग्रा खसाब गाननायखौ नुनो मोनो नङा होमबा। हिन्जाव माहारिखौ जोङो ओ लांगा दख'ना गान्नाय नुनो मोनो अग्रं दख'ना गान्नाय नुनो मोनो नङा होमबा। दा थिग बे रोखोमैनो जों- हा‌ ओ हौवाफोरखौ ओ गामसा गाननायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा। गामसा, आर'नाइ बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि गाननायखौ जों नुनो मोनो। दा बेनि अनगायैबो जोंहा रोजाबनाय-मोसानायनि बेलायाव बुङोब्ला जोंहा बर' हारिमुआव ओ रोजाबनाय मोन मोसानाया मोनसे गोनां- थार बाहागो होननानैबो बुंजाबावो जों नङा होमबा। ओ रो रंजानाय मोसानायजोंनो मोनसे हारिमुआव ओ जोंहा रंजानाय लाबोनो हायो नङा होमबा? थिक बेबादिनो जोंहा ओ मोसानाय-रंजानाया बो ओ हारिमु मोनसेनि गोनांथार बाहागो होननानै बुंजायो थिग बे लेखायैनो जोंनि बर' हारिमुआवबो जोङो बायदि रोखोमनि रोजाबनाय-मोसानाय नुनो मोनो नङा होमबा? जेरैहाय ओ बैसागु मोसानाय जोंनि ओ खेराइ मोस सानाय ओ खुगा मेथाइ मोसानाय ओ बागुरुम बा मोसानाय ओ बेथिं दङ माइनाव बरायनाय मोसानाय बायदि बायदि। दा बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां मेथाइफोर दंबावो। जेरैहाय ओ हाबा मेथाइ ओ खुगा मेथाइ ओ लावखार मेथाइ ओ गथ' बख ओ गथ' बखालि मेथाइ बायदि बायदि रोखोमनि जोंनि बर' हारिमुआव जोङो ओ नुनो मोनो नङा होमबा रोजाबनाय-मोसानाय। दा दा बिदिन्थि महरैनो आं मोनसे नोंथांनो हो होनो सानदों जेरैहा हाय ओ दा बावैसो जोंनि ओ रायजो एबा जोंनि गुहाटि नोगोरमायाव ओ जि रोजा ओ बर' आइजो एबा बर' सिख्लाफोरा जोंहा ओ सिखिरि-सिख्ला मोसानाय जायखौ जों बागुरुम्बा मोसानाय मुङै मोनदों। थिग बेबादि बिथांमोना बागुरुम्बा मोसानाय दिन्थिफुंनानै जोंनि बर' हारिमुनि ओ बाहागोखौ आरोबाव ओ जौगास्रांहोदों आरो लोगोसेनो ओ जोंनि ओ बर' हारिखौ एबा बर' हारिमुखौ हादोर नाङैनो जोंखौ सिनायथि होदों एबा मुंदांखा खालाम- मुलुगदांखा खालामहोदों नङा होमबा‌। थिग बेबादिनो बे फोरबो मोनसे जोंनि ओ जोंनि हारिमुनि मोनसे गोग्गाथाव एबा बाखनायथाव खामानि जानानै फैयो। नङा होमबा नोंथां? थिग बेबादिनो जोंनि हारिमुआव गोबां रोखोमनि खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो। दा नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायना होनो हाग गोन नामा? हारिमुनि बागै
औ औ
औ औ
जों ओ दानाथ' माने नै मानसिफोरा माने आलदा आलदा माने जायगायाव थाहैनानै बिदिनो उम गावनि माने हारिमुखौ बिदिनो बाव बावलांनो हम बाय आरो माने इसे माने बिद वेस्टान बिदिसो वेस्टान खाल सार बिदिसो जालांनो हम बाय माने दाना मानसिफोरा ओमफाय बिदिनो ओ बेफ बेफोरखौ माने माबानानै मा होनो गोर गोजान जायगायाव थाहैनानै बेफोरखौ बावलांनो हमबाय ओमफाय बेफोरखौनो माने गावनि ट्रेडिसने गावनि माने हारिमुखौ लाखिनो नांगौ आरो माने बेफोर खौ माने मोनदोंबाबो दा लेखाफोरावबो गासिबो माने माबा इंलिस मिडियाम सो फरायनाय जायो ओमफाय बेफोरखौ माने एसे माने बावलांनो हमबाय माने गावनि मादार लेंगुवेजखौनो माने बावलांनो हमबाय आरो
औ औ औ नोंगौ
औ
औ नंगौ थारैनो सैथो जोंनि बर' हारिमुआव जोंहा ओ अनला ओंख्रिखौ माबायदि संनाय जायो नोंथां जोंनि बर' हारिमुआव
अनला ओंख्रिखौथ' नै फार्स्टावनो दैखौ माने बयल खालामग्रोना लाबाय। ओमफ्राय अन गुन्दैखौ माने अनखौ माने देना लाबाय आरो ओमफ्राय देनानै ओमफ्राय उनाव माने दैया माने गोदौबा माने बयल जाबा बेखौ अनलाखौ होना होबाय ओमफफ्राय बिनि उनाव खारै ओमफ्राय संख्रि बिदि होना होबाय आरो ओमफ्राय आरो बेदरफोर होनो दङबा माने एवना लाग्रोनानै ओमफ्राय बे गोदौ नाय टाइमाव होजाबाय आरो
औ औ औ दा जोंनि बर' हारिमुआवथ' खायफा खायफा फोरबो एबा खायफा खायफा जोंहा खर्म हाबा बिबाफोर जायो। नङा होमबा दा बेवहाय जोंहा मा मा ओंख्रिखौ बाहायनाय जों नुनो मोनो नोंथां।
हाबायाव बिदिथ' हाबायावथ' मा होनो बेखौ जोंनिथिं बिदिथ' हाबाफोरावथ' जेरै हाबायाव माने ओंख्रि होयो बिदिखौनो मोनो आरो ओमफ्राय आरो माने मोनानि समायावसो बिदि अनला अनला ओंख्रिजों दाउ बिदि जाहोयो आरो
औ औ औ थिग बेबादिनो जोंहा अमा अमा बेदर जाय खौ होनो जों अमा नङा होमबा औ औ औ बेबोथ' जोंनि बर' हारि हारिमुनि गोनांथार नङा होमबा मायबाफोर जोंनि बर'नि खर्म मायबा फोर गोथार जुलि माबाफोर जाबा जोंहा औ औ औ थिग बेबादिनो जोंहा जोंनि हारिमुआव जोंहा जोंनि बर' आइजोफोरा दानाय लुनायनि अनगायैबो जोंहा दाउ अमा फिसिनायावबो आखा फाखा नङा होमबा जोंनि हारिमुआव औ जेरैहाय दाउ अमा फिसिनाय जिब जुनार फिसिनाय ना गुरनाय बायदि बायदि बिथांमोना एबा बर' आइजोफोरा गावबा गावनो फिसिनानै एबा गावबा गावनो गुरना लायनानै जोङो जोंनि बर' हारिमुआव खामानि मावबोनायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबादिनो जों जोंहा ओ जोंहा नाफाम नाफामखौ जोंहा बर' आइजोफोरा ओ गावबा गावनो दुब्लि एबा फोथार एबा फुख्रि जाम्फैफोरनिफ्राय हम ना हमना लाना फैनानै बिदि बिथांमोना गावबा गावनो न'खराव बानायनायखौ जों नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां थिग बेबाददिनो औ औ थिग बेबादिनो जोंहा ओ बर' हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंहा जोंनि ओनसोल एबा गामिफोराव ओरैबादि नुयो जोंहा रंजालायनाय ज' ज' जालायनाय लोंलायनाय जेरैहाय जोंहा नुनो मोनो आबाद मावनायनि बिथिङावनो बुङोब्ला जों नुनो मोनो जोंनि हारिमुआव ओ सावरि जानाय एबा बादालि जालायनाय, नङा होम? बा थिग बेबायदिनो जोंहा बै बर' हारिमुआव ओ सावरि जालायनायखौ नुनो मोनो। थिग बेबादिनो ओ संनायनि खावनायनि बिथिङाव बुङोब्ला जोंहा जौ स सावनाय जुमाय सावनायाबो जोंनि बर' हारिमुनि मोनसे एंगारलायनो हायि बाहागो नङा होमबा? थिग बेबायादिनो जोङो जौ जुमायखौबो सावनाय नुयो बेनिफ्राय जोंहा ओ माबाफोर ओ फोरबो फुजा एबा ओ खर्मफोर जायोब्ला एबा न'खरनि माबाफोर बाय बाहागि ज' ज' जोंहा जायोब्ला बेवहाय जौ जुमाय लोंनायखौ नुयो जमा जमा ओ माइब्रानि जुमाइ सावनानै बायदि ओ रोखोमनि माथानि जुमाय सावनानै जोंहा ओ ज' ज' बाय बाहागि न'खरनि गासैखौबो रंजा खुसि जोंहा ओ गोरोबलायनानै थानायखौ जों नुनो मोनो नङासै दे होनबा नोंथां औ औ औ दा बि बिदिब्ला थारैनो नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय ओ नोंथांजों गोबां खोथा सावरायलायनो मोननानै गोसोआ थारैनो जोबोर मोजां मोनबाय। ओ आसा खालामो नोंथांखौ आरोबाव उनाव लोगो मोनबावगोन होनना। ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां। बिदिब्ला औ साबायखर औ।
औ।